औ नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादों ना?
खोनादों।
अ नोंथाङा फ्रि टाइमबा आंजों दसे रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन।
बिदिब्ला बाथ्राखौ मानि सायाव ला रायलायगोन?
जानाय लोंनायनि सायाव रायलायसै।
अ ओरैनो नोंथाङा मा मा ओंख्रि गोथाव मोनो?
आरैथ' ओ सबायजों अमा नोंथाङालाय?
मोनसेल ओरैनो बर'नि ओंख्रि हिसाबै
अनला दाउ
अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन
अ
ओ अनला ओंख्रिखौहाय
बिदिब्ला एसे फोरमायदो
औ जागोन दे अनला ओंख्रिखौहाय ओ गिबियावहाय
उम मा होनोथाय ओ अन गुन्दै
दे बुंलांबाय था
औ अन गुन्दैखौहाय उम उवालावहाय उवालावहाय देग्रोना लानांगौ बिनि उनावहाय गोदौबाय थानाय समावहाय बे अन लाखौहाय गोदौनाय समावहाय होना होनांगौ बेनि उनावहाय दसे थानानै खांदो बेनोसै।
बिदिनो अनला ओंख्रिखौ मा मा मैगंफोरजों जाजायो ओरैनो
ओम आलु ओमफ्राय मेवाइ दाउ बायदि बायदिफोरजों जाजायो।
अ ओरैनो बर'नि ओंख्रि या बिराद दं नङा होमबा।
औ
बिनि मादाव नों अनला ओंख्रिखौल बांसिन मोजां रोङो आरो ना फोरमायनो।
औ औ
अनला ओंख्रियावथ खारैबो होयो। नोंथांनि मोन रावामोन
ओम हेलौ खोनादों ना नोंथाङा मा सिरि जाखो? अ ओरैनो सबाइ ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे खिन्थानो हागोन नामा? ओरैनो आङो अनलाजों मोधुबुल बिबार बिदिनो गोथाव मोनो आरो थास बिबार
ओ
गोथाव मोनो आरो।
ओम
माबाफोर बुंबावगोन?
औ
औ।
सायाव। रायज्लायनो हागोन नामा नोंथांजों?
औ हागोन नोंथां।
ओरैनो बरफोरा मा मा आबाद मावो दै दैज्लांनि माइ गायनायनि अनगायैबो
ओम बिदिनो बानलु आबाद आरो आरो मैगं थाइगं गायनाय बायदिना बेबो मावनाय जायो आरो।
अ
ओरैनो नोंस्रा न आव मा मा आबाद मावो।
ओ जोंहा नआवहाय माइ गायो माइ गायो आरो बिदिनो सा पारट ओमफफ्राय अ बारिआव एसे एनै मेगं थायगंफोर गायनाय जायो।
औ।
नोंथाङा आंनि सायाव माबाफोर सोंनांगौ दं नामा?
नोंथाङा मा मैगं जानानै गोथाव मोनो! ओम नोंथाङा मा मैगं जानो गोथाव मोनो।
बेखौथ आं दहाय फोरमायखांबायमोन ओरैनो सबायजों दाउ बेदर अनलाजों मदुफुल बिबार थास बिबार! सबायाइजों दाउ बेदर अनला जोंमुधुबल बिबार थास' बिबार बर'नि ओंख्रिखौनो गोथाव मोनजोबो आरो।
सबायाइजों दाउ बेदरखौ माबोरै संनाय जायो एसे फोरमायना होलाय नोंथाङा? सबायजों दाव माबोरै संननाय जायो एसे फोरमायना होलाय नोंथांङा
जागोन दे एसे आं ओरैनो रोंनाय मथे फोरमायनो होनसै। गिबियावनो सबाइखौ एवनानै उननानै लाग्रोनांगौ आरो ना आरोना खोनादोंना आंनि रावखौ
सबाइखौनानै उनना लागोरनांगौ आरो ओमफाय
औ।
दैयाव सबायखौ होनानै खारै होनानै संख्रि बानलु होननानै रुहैबाय थानांगौ आरोना। ओमफाय फारसेखै दाउ बेदरखौ गोदानानै मानानै इदिनो माबा एवफ्रामगोनानै लानांगौ आरो मोजांनो बानलु संख्रि होनानै, ओमफाय जेब्ला सबाया रुयो अब्ला सबाइखौ सानानैहाय बे दाउ बेदरखौ सबायाव होसननांगौ आरो। ओमफाय दिनो दसे टाइम जब होनानै मोननाय टेइमखौ मोननाय टाइम जानाय बायदिखौ बन्द' खालामनानै अरखौ हनांगौ आरो।
उम उ। बिदि आरो।
औ।
ओरैनो नोंथाङा मा मा ओंख्रि संनो रोङो?
ओरैनोथ' बांसिन ओंख्रिखौनो संनो रोङो अब्लाबो बाराद्राय रोङाबो आरो ना।
ओरैनो अनलाफोरखौ संनो रोंगोन एसे आलुफोर जि जिखौ आरो ना बांद्राय सबायफोरख बारा गोथाव संनो रोङा आरो माने।
नोंथाङा न'वाव ओंखाम ओंख्रि संबाय थायो नामा जाखो?
सङो। बारा सङा दिनो मालाबा मालाबा।
अ।
नोंथाङा संबाय थायो नामा?
औ संनायालाय संबाय थायो।
अ।
नोंथाङा अबेनि खोनादोंना आंनि रावखौ?
औ खोनादों।
नोंथाङा अबेनिमोन? मिनिनो ओंखारबाय थायो आं दे थाब थाब फोरमायना हो।
आं बरफुख्रिनि। नोंथाङालाय?
बरफुख्रि माने जायगानि नामखौ खिन्थागोर बरपुख्रि होनबाथ' दाइरेक्ट मिथियाना।
ओ बरफख्रि बान्दुगुरि।
बरपख्रि बान्दोगुरि एक्सेलि नोंसिना माने बिदि जाहैयो आरो ना सोरनाब बा ओ मा होनो सोरनाबा क'क्राझार सोरनाबा अदालगुरि सोरनाबा बिस्वनाथ ओरैनो नोंसिना मा जाय
गहपुर।
अ गहपुर गहपुर माने बरफख्रिनि आरोना नोंथाङा।
औ नोंथाङालाय?
आंथ' बिसनातनिसो जाहैबाय बिसनात सारियालि बांद्राय गोजानबो नङा आरोना।
औ एसेथियानो आरोखि‌।
उम।
उम,
माबाफोर बुंबावगोन? गोदान टाइम ना बारा रोङाखै दे नोंथां एसे मोजां रायलायबावनोसै नामा।
औ ओं।
नोंथाङा माबाफोर मावदो नामा?
मावाखै दा ओरैनो जिरायना दङ। बार जादों गरमथार।
अ ओरैनोहाय जोङो
मा बुंदोंमोन नोंथाङा?
नोंथाङा ओरैनो माने ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै फोरमायबाय ओमफ्राय माखासे बिराद ओंख्रि दंबावो आरो ना। बेफोरनि बागै आं एसे मिथिनो लुगैदों नोंथांनि रावनिफ्राय।
औ। सोंनो हागोन नोंथां।
माखासे ओंख्रिफोर दं बेफोरनि बागै एसे फोरमायना हो आंनो माखासे
औ एसे गोरलै गोरलैखौ सोंबानो जाबाय। नोंथाङा।
सोंनो हासिगोन नोंथाङा।
नोंथांनि अनला ओंख्रि संनायखौ आं बारा मोजां फोरमायनो सिमबो आं फोरमायना होबावलाय।
औ। गिबि गिबियावनो ओ गिबियावनो माइरंखौहाय सोमग्रोना दोनग्रोना नैहाय, ओम अनला अनलाजों नाजों माने
दे नोंथाङा अनलाजों दाउ बेदरनि बागैनो एसे फोरमायना नै होदो। अनलाजों दाउ बेदरबा एसे फोरमायना होदो।
औ औ गिबियावनोहाय अनलाखौहाय, औ गिबियावनोहाय ओ माइरंखौहाय सोमग्रोना लाबाय दा, सोमग्रोनायनि उनावहाय औ सोमखांनायनि उनावहाय बेखौ दसे दोनथ'नानैहाय फारसेखिजायहाय दाउ बेदरखौ गोदानानै सुनानै लानानैहाय सारयावहाय थाव संख्रि होनानै एवनांगौ आरोना दसे से माने औ मोनजासे एवनायनि उनावहाय ओ मा होनो दैखौ अ ओं दैखौ होना दैखौ होनानै गोदौ होनांगौ आरो ओमफ्राय बिनि उनाव हाय अनलाखौ बियाव लानानै बे दै गोदौनायावहाय होनानै होनांगौ। अ बिनि उनाव दैखौ होखांनायनि उनाव संख्रि बायदिसिना साखिनानैहाय ओ दसे थानानै मोनबायबो खांजासिगोन।
अ ओरैनो बर'नि ओंख्रिफोरा बेफोरबायदिनोसै आरो। दे होमब्ला नोंथां दोन थ'नोसै दां आंहा एसे बिजि टाइम।
औ दे।